औ ओ नोंथांङा दा मा खालामबाय दोंङो नोंथां?
औ आं जिरायनानै दं नोंथां।
औ ओ बिदिब्ला नोंथांङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना नोंथां? औ बिदिब्ला जोंङो ओ आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव फंनैसो रावाव ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावराय नो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बिदिब्ला गिबियावनो आंङो नोंथांनो आबहावाया माबोरैहाय गु गुबुंले जायो बेनि बागै नोंथांनो आंङो ओ फोरमायना होनो आखायाव लाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां।
गिबियावनो जोङो आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला गो बां रोखोमनि बुंनो हायो आरोना नोंथां जोंना जेरैहाय ओ सुबुंनिफ्रायबो आबहावाया गुबुंले जायो बा जोङो मिथिंगायारिनि फायबो आबहावाया गुबुंले जायो आरोना नोंथां। बे मोननै रोखोमाव जोंना आबहावाया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो ओ सुबुं माहारि बांनायनि जाउनावबो जोंना आबहावायाहाय गुबुंले जायो जेरैहाय ओ आबहावा होनोब्लाथ' जोङो ओ गोबां रोखोमाव गो गोग्लैजो बोना जेरैहाय मानसि दुमसि बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउ सा एम्फौ-एनला गासैबो बे ओ बुहुमाव आब हायाव गोग्लैजोबो आरो ना नोंथां ओ बेफोरखौहाय मा बोरैहाय गुबुंले खालामो होनोब्ला जों सुबुं माहारियानो गिबिसिनाव गोग्लैयो आरोना नोंथां। ओ मानो होनोब्ला जों सुबुं माहा रियाहाय जेरै ओ दानायनाङै माखासे दंफां लाइफांफोरखौ जोङो दान फायो बैयाव दानफायनानैहाय माखासे गोदोर गोदोर कलखार खाना बा इन्डास्ट्रि खुलियो बैफोरनि जाहोनावहाय ओंखारनाय गेसफोरा बा उखुन्दैफोराहाय जोंनि बार बा अक्सिजेनखौहाय गैया खालामो बेनि जाहोनावनो जोंना आबहावाया गुबुंले जायो आरोना नोंथां जायखौ जोङो बार ओ बार आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङो आरो ना नोंथां। ओ बेनि उनावहाय जोंना ओ दै आबहावा गुबुंले जानाय होनना बुङोब्ला दैया माबोरैहाय गुबुंले जायो होनोब्ला जोंना ओ बेयावबो सुबुं माहारि खौनो जोङो बुंनांगोन आरोना नोंथां ओ बेबायदिनोहाय कलखाराखा ओ कलकारखानाफोरनिफ्राय गबोनाय जेरै उखुन्दै बा गाज्रि दै बिफोरनोहाय जोंना दैमा बिलोफोराव गो ग्लैयोब्ला बेबायदिनो ओ दैया जोंना गुबुंले जायो आरो। ना नोंथां जायनि जाहोनावहाय जोंना माखा से ओ दैयाव थानाय जेरै ना बायदिसिना ओ जिब जुनारफोराहाय खहा जायो आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय बै कल खारा कारखानानिफ्राय गबोनाय दैया जेरै दैमा बो बिलोफोरावहाय ओ लोगो नाङोब्ला बैफोराव माखासे ओ रासायनारि गेस सोमजियो बा बेक्टेरिया जायो आरोना नोंथां जायखौहाय बेबायदिनो जिब जुनारफोरा रोङो लोङोब्ला बेबायदिनो ओ दैया गुबुंले जायो आरो ना नोंथां । बेनि अनगायैबो जोंनिया हाया गुबुंले जानाय होनो ब्ला माबोरै हाखौ जोङो गुबुंले जायो होनोब्ला जोंनिया मोननै रो खोमै हाया गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां। ओ बेनो जादों गिबियाव मिथिंगायारि सोलायनायनि जाउन नावबो जोंना हाया गुबुंले जायो बियो बोरैहाय होनोब्ला जोंना जेब्ला बांग्रिं फैगोन अब्लाना जोंना हाया गुबुंले जायो आरो। ना मानो होनोब्ला जेरै जोङो बांग्रिं फैयोबोला माखासे बिबाङाव जेरै गोसा बिबांनि बांग्रिं फैयोब्ला जोंना गोजौ गोजौ हाफोरा खुख्ला नानै हाया गोथौ जागोन बा माखासे समान हाफोरा खुख्लानानै दख्ला दख्लि जागोन बेनि जाहोनावहाय जोंना हाया गुबुंले जायो। बा जोङो माखासे जेरैहाय जोंनिया दानि जुगावथ' जोङो नु गोबांखौनो प्लास्टिक बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ बै प्लास्टिक फोरखौहाय जोङो हायाव बाहायोब्लाबो जोंनिया हाया गुबुंले जायो आरोना नोंथां जायनि जाउनाव जों बेखौहाय हा गुबुंले जानाय होननानै बुङो आरो। ओ बेनि अनगायैबो जोङो माखासे दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनायावबो जोंना ओ गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायोब्ला ज अखानि बिबाङा खम जायो जायनि जाउनाव जोङो ओ हा-हास्राव बा रानस्राव जायो बैनि जाहोनावबो जोंना ओ हाफोरा माखासे आबहावाया गुबुंले जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो सुबुं अनजिमा बांनायावबो जोंना आबहावाया हाय गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोन आरोना नोंथां । ओ बेनि नों जोङो आ आबावा गुबुंले जानायखौ मारोरैहाय होबथानो होनोब्ला जोङो गिबियावनो सुबुं अन जिमा बांनाया खम जाग्रोनांगोन बा जोङो मिथिंगानि माखासे दंफां लाइफां बा बेबायदिनोहाय गिदिर गिदिर इनडास्ट्रि बा कल कारखाना बाहायनायफोरखौ जोङो होबथानांगोन आरोना नोंथां होमबासो जोंना आबहावाया ओ गोग्गो रोखोमै थागोन आरोना नोंथां बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा जोंनिया जे आबहावाया मा बोरैहाय गुबुंले जायोबा जोंनि सुबुं माहारिफोराहाय ओ जोंनि बे मिथिंगानिनो बिखायाव मोननाय बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानैहाय माखासे गिदोर गिदिर इन्डास्ट्रि खुलिनानै जायहाय ओ आबहावा खौ गुबुंले खालामो नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मोनथियोब्ला आंनो फंनैसो रावाव फोरमायना
औ हागोन नोंथां हागोन जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो आव गायसो ओ जोंनि ओनसोलाव बेफोर दारिमिनफोरखौ फसंथानोबा ओ जों बेनिफ्राय ओंखारनाय गेस उखुन्दैफोरा जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो बारखौ जेरै जोङो प्लास्टिक सावनाय ओ बेफोरबो जोंनि बारहावाखौ गुबुं ले खालामो जै टायेर सावनाय प्लासटिक सावनाय बेफोरो ओ बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो नोंथां आरो जोङो
औ नंगौ नोंथां ।
प्लासटिक फोरखौ ओ जेनेबा गारलाबायना दोनोब्ला बेथ' थाब सेवा नालाय नोंथां । हाफोरखौ गुबुंले खालामो आरो बेफोरो औ आरो औ । आरो जोङो ओ जेरै गारिनिफ्राय गारि मटरनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जोंनि ओ आबहावाखौ गुबुंले खालामो बार फोरखौ आरो बेजों लोगोसे जोंनि देहायावबो बेमार आजारफोर सोमजियो आरो नोंथां औ आरो औ । जोङो ओ बेफोरखौ होबथानोबा जोंनि ओ ओनसोलाव गारि मथर एसे खम जानांगोन आरो नोंथां आरो बिफां लाइफांफोरखौ ए बांद्राय गायोब्ला जोंनि बारहावाफोरा मोजां जागोन होनना आं सानो आरो नोंथां। जेरै जोङो औ औ जेरै गारनााङि मुवाफोरखौ जेरै प्लास्टिकफोरखौ जोङो ओ जानला मोनला गारालासिनो बि मोजां जाय जेनेबा बिनाव सोना दोनोब्ला जानला मोनला गाराब्ला जोंनि आबहावा हा फोरा ओ हामा जानाय नङा होननानै सानो आरो नोंथां आङो । औ जेरै नों औ जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जोङो ओ बिफां लाइफां दाननायनिफ्रायबो जोंनि नि आबहावाया गुबुंले जायो नोंथाङा दि आवगाय बुंलांबाय बेनिखायनो जोङो ओ बिफां लाइफांफोरखौ जेसेबां हायो एसेबां जों गायनो नांगौ आरो नोंथां जेरै औ सबुं ओ नोंथाङा बुंबाय सुबुं अन-अनजिमा बांनायावबो ओ जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो नंगौ मानोना दानि ओ जोंनि दानि ओनसोलाव सुबुं अनजिमाया गोबां जाबाय आरो नोंथां आरो जोंनि बे औ गामि ओनसोलावबो गोबां जानो हमबाय नाथाय टाउन टाउन ओनसोलाव दारिमिन गायसननायनि जाहोनाव बेफोराव बारहावाया गोबांसिन गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो खारो आरो बेयाव गेसाव गोफोन सेवना थानायनि जाहोनावबो जोंनि बारहावा गुबुंले जायो आरो जेरै जिब जुनार ओ थैयना औ सेवना थानायनि जाहोनावबो जोंनि हा आरो बार गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां बि औ बेनिफाय बिनिफ्राय ओंखारनाय गेसफोरा जोंनि देहायावबो बेमार आजार सोमजिहोयो आरो नोंथां जाहाथे बेफोरखौ जोंङो औ बेफोरखौ जोंङो मोजांङै नायनानै मोजांङै ओ जायगाफोराव दोनोब्ला मो मोजांङै जोंनि बे बारहावाया गुबुंले जानाय नंङा होनना आं सानो आरो नोंथां नोंथाङाबो औ बिथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो प्लास्टिक मुवाफोरखौ सावना होयो ओ होयोब्ला उखुन्दै ओंखारनायफोरा जेनेबा गाज्रि खहा खालामो होननानै नोंथाङाबो सानो नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ आंबो थारैनो सानो नोंथां
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा जेनेबा ओ गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा जोंनि बारहावाखौ ओ गोग्गोमैयैनो गा गाज्रि खालामो होननानै
औ औ नंगौ नों नोंगौ नोंथां जेरैहाय जोंना गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोराबो जों जोंनि बा र हावायावहाय गोरोबनानैहाय जोंनि माखासे जोंङो हां लानो थाखाय थाखाय अक्सिजेन मोननायफोरखौ माखासे गुबुंले खालामनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां मानो होनोब्लाहाय जोंङो गोबां दानि जुगावहाय जोंङो गोबां गारि मथर जानायखौजों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां जायनि जाहोनावहाय जोंनिया बारहावाफोरनि बारहावाफोराहाय जेरै बेनि बेनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरा बारहावायाव गोरोबनानै जोंङो माखासे ओ गोबांङाव बारहावा गुबुंले जानायखौ जोंङो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां बेनि थाखायहाय थाखायनो जोंना माखासे मानसिफोरखौहाय जोंङो हां लानायाव बेमार जानाय मोनो आरोना नोंथां जेरै जोंङो हां लानो हाया जायखौ जों बुंङो आस आस्थ मा बेेमार होननो बुंङो नोंथां हां थोनो थोनो जानाय बे बेमारखौ जोंङो जो दानि मुगायावहाय गोबांनो जानायखौ जो नुनो मोन आरोना नोंथां बेयो मानिफ्राय जायो होनोब्ला जोंङो बेबायदिनोहाय जोंनिया गोदोर गोदोर इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बा बेबायदिनो गारि मथरनिफ्राय गनाय गनाय उखुन्दै बेनिफ्रायनो जोंनिया जानो हमो दा नोंथां बे बेमाराहाय ओ बेनि अनगायैबो जोंङो गोबां माखासे मुवाफोर दोङो जायनि जाहउनाव जोंना आबहावाया गुबुंले जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां नोंथाङाबो आंनो फंनैसो फोयमायना होनो हाबावगोन नामा बा बा मा मा जाउनाव जोंना आबहावाया गुबुंले जायो
औ नोंथाङा दि ओ जेरै आवगायसो बुंलांबाय बेफोरनो जोंनि मिथिंगाखौ ओ गाज्रि गोग्गोमैनो ओ बारहावाखौ गुबुंले खालामो जेरै आं बुंबाय औ नोंथाङा बुंबाय दारिमिन फसं फाननायनि ओ जाहोनावबो जोंनि बारहावाया गुबुंले जायो आरो। जेरै जोंनियाव इथा सावनाय बेफोरनि फ्राय ओंखारनाय उखुन्दै, औ उखुन्दै फोरा जोंनि बारहावाखौ गुबुंले खालामो आरो दानियाथ' गोबां गोबांनो दारिमिन फसंथानो बेनिफ्राय जोङो गाज्रि-गाज्रि उखुन्दै ओं खारो बेयावनो जोंनि देहायाव बेमार-आजार सोमजियो बारहावा गुबुंले जायो, औ आरो बेजों लोगोसे जोङो बिफां-लाइफांफोरखौ ओ खम गायो बिनि उनाव जोङो दानफायो गोबां, बिनि जाहोनावबो जोंनि बार हावाया एसे गाज्रि जायो आरो नोंथां दानियाथ' अक्सिजेन खम कार्बन डाइ अक्साइदा बारा जाबाय आरो नोंथां
नोंथां बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां मानो होनोब्ला जोंना समाबो जाबाय
औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिम